हेल'
औ गोजोन मोनाबिलि
औ
दा अ नोंथांनाव फन खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय मोनसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ औ औ दे जागायदे
जों रंजालिफोर फोरबोआव जों ओ सरासनस्रायै जों गिबियाव गिबिनिफ्रायनो जेनेबा मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय बेनिफ्राय ओ गेदेरखौ सनमान होनाय बेनिफ्राय जागायनानै जोङो ओ गामियाव गामि गामि मोसाथिंनाय बिदि बिदि खालामो बैसागु जोङो फाय बिदि बिदिनो जों सातदिन सात स्नि सानसिम जों मोसानाय जायो मोसानानै बिदि मोसायोै रंजायै गामि गुबुन गुबुन गामि बा निजि गावनि गामि बिफोरावबो मोसायो बिदिनो मागिनाय मागियो जोङो मागिनानै बिदिनो मागिनो मोननाय खो उनाव स्नि साननि उनाव जोङो बिदिनो गामियाव ओ जेनेबा खाना जानाय होनना बुङो जों खाना जानाय बिदिनो मागिना मोननाय रां बा माइरंखौ बिदि जानाय जायो आरो फाननानै बा माबा ओमफ्राय ओमफ्राय जों जों गोदान गोदान गामियाव जेनेबा ओ बिदिनो रंजालि बैसागुनि मोनसे ओ बरायनाय बा बिदाय होनाय बिदि मोनसे फांसन खुंनाय जायो फांसनफोराव जोङो गिदिर गिदिर ओ गान रोजाबगिरि बिदि लानानै फैयो बेफोरखौ जों गान रोजाब होयो। बिदिनो जों रंजायो आरो गोबांओम नोंथांमोननिखि आं मिथिनो सानो नोंथांमोननिखि माबायदि रंजालि फोरबोखौ माबायदि
जोंनिथिंना ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बैसागु आथ थ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो ना
औ
ओ जों बेखौ गोदो समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों बेखौ फालिबोगासिनो ओ बे बेबायदि हिसाबै जोङो ओ बैसाग दाननि माने बैसाग दाननिफ फ्राय आरोना बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय लानानै जोङो फालियो हेलौ
औ ओमफाय सैथ्र' दाननि जोबथायावहाय जोङो ओ जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ ना लाय ओ दा जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जों बयबो न'खरा आरोना गामिनि गासैबो बर' न'खरफ्रा ओ गोख खा गोखै मैगं खांनानै आरोना आ सातता गोखा गोखै मैगं खांनानैहाय ओ एवनानै जायो आरो जोंनियावथ' जोंनि गामियावथ' बैसागु समावहाय अमा सिथारो नालाय ओमफ्राय बे अमाजों लोगोसेनो ओ जों गोखा गोखैफोर एवनानै जायो ओमफ्रायो बिदिनो मा माब्लाबा समाव जोङो अमा बेदरखौ मोनबाय बायाबा आरो ना ओरैनो एवनानै जानाय दङ ओ बेखौ जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जेनेबा जों गोखा गोखैखौहाय मानो जायो होनोब्ला जे जोङो आ बार' दान जेनेबा जिनै दान समफोरखौहाय जों बारह होबायना सिगांनिफ्रायनो ओमफ्रा फ्राय बे जोंनि जे मावनाय दांनाय फ्राव बा जोंनि देहाफ्राव माबाफोर ओ जा जिखुनु बेमार आजारफोर जाहाथे दा जाथों बेबायदि होननानैहाय जोङो बै सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनो जोङो जोंनि देहानि जे गासैबो मैला सानाय सुनाय बेमार आजार बेफोरखौ दानगार होनो थाखाय बा बे गोखा गोखै खौ जायो ब्ला बेफोर जोंनि देहायाव थानाय सानाय सुनाय बेमारफोराहाय हामो होननानै जोङो बे गोखा गोखैखौहाय खांनानै जानाय नुनो मोनो आरो। बे सैथ्र' दाननि जोबथा दिनखालि जायो बियो। ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव आरो मोसौखौ थु खैनाय नुनो मोना। ओ ओमफायो जोङो अक खानायैनिफ्राय बैसागनि ओ एक थारिकनिफ्राय से साननिफ्राय आरो जागायनाय दिननिफ्राय ओ बेयावहाय जोङो इस सोर इसोरनि मुङाव हाय जों ओ बाथौ गुदियावहाय जों इसोरखौ खुुलुमो सिबियो जाहाथे बे बोसोराव फाय ओ जोंनि जिउनि गासिबो ओ लामाफोराहाय मोजाङै थाङो बा जोंनि देहाज जों जा खामानि मावनो लादों बेफोर जाहाथे मोजाङै बारलाङो बेनि थाखाय जों बयबो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। ओ बेजों लोगोसे जोङो उन्दै खौ अनाय जों गिदिरखौ खुलुम नाय बेबायदि गावजों गाव माने खौसे अनलायलायनाया बै सानखालि नुजाथियो आरो ओ बैसागु सानखालि ओमफ्राय बेबायदिनो ओ न नखर नखर बेदर एवनाय ओमफ्राय ओ अमा बेदर एवनाय ओमफ्रायो गामिनि मानसि बोराय बुरि गथ' गथाय बयबो मोसानो थाखाय न' न' हाबो नालाय ओमफ्राय बेबायदियाव ओ जोंना औ औ मागियो ज' मागियो आरोना।
गामिनि ज' बोराय बुरै बा सेंग्रा सि जमा लाना जमानो जानानै गामियावबा गुबुन गामियाव बिदि दे मागिनाय नुनो मोनो आरोना।
औ औ मागियो औ।
बेनिफ्राय आं मोनसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैयो नों थांङा बेबायदि खामानि बेबायदि मागिनायफोराव थांफेरबायना थांफेराखै?
ओरैनोथ' आङो सेंग्रा सिख्लाफोर जोंना मोनसे हानजा दं नालाय बैसागु समावथ' ओंखारखानांगौ नालाय। ओमफ्राय ओंखाराबा बो माने बयबो ओंखारनो लुबैखायो नालाय बैसागु समाव एसेबाबो रंजानो लुबैयो ओमफ्राय जों ओंखारो आरोना।
औ। नंगौ आंबो ओंखारो। बिदिनो जिहेथु ओ गुबुन जायगाफोराव थाय थाहैयो नालाय। गुबुन समफोराव ओमफ्राय जों दा रंजालि बैसाग बैसागुआव जोङो न' न'आव फैनाय जायो बिदिनो। गामिनि लोगोफोरखौ बा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों बिदिनो सावरायनाय जाया नालाय बिदिनो न'आव फैनाय जिहेथु रंजालि बैसागोनि बैसागो मोसानो ओंखारनायाव बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायनाय जाबाय बिदिनो ओ बैसागो रंजाफानायबो जाबाय। मागिनायबो जाबाय बिदि बायदि मागि फायो आरो आंबो। बेनिफ्राय जों बे बैसागो रंजानायाव जोङो ओ गोदान गोदान गामसा बेनिफ्राय आर'नाइ फारि लानानै आर'नाइ ग लानानै। बिदिनो आर'नाइ गस्ला गाननानै बिनो देलायै देलायै मायै जोङो ओंखारो आरो। बैसागु जमानो रंजानो। खाम, सिफुं, जथा सेरजा लानानै। बिदिनो ग्रोम गोम रंजायो आरो जों। गामि गामि न'खर न'खर। गुबुन गामि गामि बिदि खालाम
सिनिथिं जे मोसौ थुखैनाय होनदोंना ओ बे मोसौ थु थुखैनाय फोरबोखौहाय दाबो फालियो ना
औ जोंनिखि फालियो
औ ओरैनो माबायदि फालियो बेखौ फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनिया बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो फालिबोबाय थायो आबै आबौनिफ्रायनो फालिबोखानाय जिहेथु जोंबो दाबो फालिगासिनो बे आं मिथिनाय बायदि बिदिब्ला आरो ना जिहेथु जोंनि ओ नोंथाङा बुंलांबाय जे थु ओ सातथा मैगं थाइगं ओ हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै जों संनानै जायो होनाय बेबायदिनो ओ जिहेथु बेबायदिनो मोसौ मोसौ मोस साफोराबो ओ जों मोसौ मोसौ बोरमा मोसौ मोसाफोरखौ जोङो न'नि न'खरनि मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो ओरैनो थुखैनायथ' जायाना बेनि माबानानै मानि होननानै जोङो बोर बोसोरनि बोसोरनि जोबथा जिहेथु जोबथा बिनि न बेनि उननिफ्राय जोंनिया सेथि बैसागो जासिगोन बेनि बेखौ लाखिनानै जे ओ जे जोङो मोसौ मोसाखौ थुखैनाय जायो बिदिनो जों मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ जोङो ओ ओ देहाफोरा मोजां थाथों राफोद थाथों बिदि बिदिनो बिदि साननानै बा बिदिनो मानिबोनाय जिहेथु बिदि बिदिनि थाखाय ओ बेखौ फालिनाय जायो आरो मोसौ थुखैनाय बिदि
औ ओमफ्राय ओरैनो मोसौखौहाय अबे जायगायाव थुखैयो
ओ दाथ' बेबायदि दैमा दैमा नुनो मोनला नालाय दैमाफोराव दै थाया बेबायदिनो गोदोनि समाव दैमाफोराव लावखार लावखारफोरा लानानै थाङोमोन बिदिनो मोसौनियाव ओ मोनसे हांगारनि हांगारनि मोनसे फोथा फोननाय जायो। फो था फोननानै बिदिनो थुखैनाय जायोमोन आरो। दा बिदिनो दाबो हाव-हाखरफोराव थुखैयो ओ थेवबाव जाला
औ ओमफ्राय जे लाव फान्थाव ओ गानहोयो होनदोंना बिसोरनि थाखाय ओ लाव फान्थावखौ जोङो ओंखायनो जानो मोना बै समाव बै सागु समाव ओमफ्राय जे मोसौफोर नोहाय माला सुनानै गानहोयो बेबायदि गानहोनाया नोंथांमोननिथिंबो दङ नामा?
औ दङ दासिमबो दङ। जिहेथु जिहेथु मानसिफोरा बे बाय मानसिफोराबो जायो नालाय। ओ गुबुन गुबुन हाग्रानिफ्राय बेबायदिनो मोसौफोर खौबो बे-बेबायदिनो सेम बेबायदिनो ओ एखे यैनो मोसौफोरनियावबो मानिनाय जायो आरोना बेबायदि।
अ अ। ओमफ्राय जे मोसौखौ ओ गोदो जोङो मोनबोदों नालाय दिगलिथि ओ दालाय बा बे बिफांखौ जोङो दालाय बोखाना नै जे मोसौखौ ओ थु खैनायावहाय बुज्रावो होन दोंना बेबायदि खौ नों थाङा ओ मोनथियो नामा बिनि सायाव एसेबाबो।
आं आं आं जिहेथु बारा बेबायदि मोजां मिथिया थेवब्लाबो आं एसे एनै न'आव जि जि ओ न'आव नुबोनाय ओरैनो औ जोंनियाव मोसौफोरा मौसौफोरखौ जोंनि जे मानसि बायदि ध्ययान लाजाया नालाय जेनेबा थाम्फैफोर अरजानाय जेनेबा ओ फानसु अरजानाय लेवार अरजानाय बेबायदिनो मानसि मानसिनो जिहेथु सानाय सुनाय जायो बेबायदिनो मोसौफोरा सानाय सुनायफोरखौथ' बुंनो खोनथानो हाया नालाय बेबायदिनो बेखौ बुज्रावनानै बिदि लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था। बेबायदि होननानै मन्थ्रर बायदि माबायो आरोना मोजांङै मोन्थिया। नङाबा आं बुंना लावज जा फाथाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबायथा बेखिनिखौ मिथिगौ आङो। बे खिनिखौ सरा मोनो नालाय बेखौ मिनथिगौ।
होमबा दा जो ओ सावरायनायखौ दोनथ'सैना नोंथां?
जोंनिया समावबो जाबाय उननि समाव
ओ दे औ।